औ खोनादों नोंथां।
दा आङो नोंथांनि सिगाङावहाय बर'फोरनि माखासे जोंहा दाय मावनानै बेखौ उद्रायनाय खान्थिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
बिखौ आङो सावरायलांसै जोंहा बर' कसारिफोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनायखौहाय होबथानो थाखाय जोङो बेफोरखौ उद्रायनो थाखाय जोंहा माखासे बादफोर जोंहा दानानै दोनखानाय दं आरो माखासे खान्थिफोर बेफोर बेफोरखौहाय समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनायखौनो जोङो बाद होननानै बुंनाय जायो आरो। गोदोनिफ्रायनो सोरबा मानसि आ जुदि दा एबा गाज्रि हाबा मावोब्ला बेखौहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो मा होननानै सानोमोन होनबा बादुवा होननानै सान साननानैहाय लानाय जायोमोन आरो। बादुवा जानाय मानसियाहाय उद्राय आगुमानि मानसिफोरा बेखौहाय मा होननानै मा नोजोरजों नायोमोन? होनदों जोबोद गाज्रि नोजोरजों नायोमोननो आरो बिसोरखौहाय जोंहा सुवा सुथि नांनाय होननानै साननानै लायोमोन आरो गामिनि मानसि फोराबो बैबायदि गाज्रि हाबा मावनायनि न'खरावहाय जोंहा जालाय लोंलाय खालामहैया। बेबायदिमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गामिनि मानसिफोरखौबो गासैखौबो बादुवा सुवा सुथि नांनाय होननानै हमनानै लानाय जायोमोन। बिनि थाखायनो मोनसे गामिनि मोनसे गामिनि सोरबा सुबुङा जुदि दाय मावोब्ला बै माखासे आलदा गामिनि सुबुंफोराबो बे गामियावहाय फैनानै थांलाय फैलाय जालाय लोंलाय बेबायदि खालामनाय जायामोन आरो बेनि खायनो जोंहा उद्रायनाय खान्थिखौहाय बानायनानै लानाय जा दों बेबायदि उद्राय खाङोब्लासो गुबुन गामिनि मानसिफोराबो सुबुंफोराबो बे गामियाव हाय थांलाय फैलाय जालाय लोंलाय बेबायदि खालामोमोन आरो बिनि उनावसो दा जोंहा बे उद्रायनाय खान्थियाहाय मोनबा मोनबा थाखोआवहाय रानदों बेखौबो बेनो जाहैबाय आगरबाद फंस्लद बाद दाउखि बाद खावालि बाद आरो खौलोबोद बाद बे मोनबायावहाय रान नाय जादों आरो अगरबादावहाय गोग्लैनाय दायफोरानो जाबाय बे बादखौहाय बे बादाव गो ग्लैनाय मानसिखौहाय जोंहा गु बोरलाजों उद्रायनाय जायो आरो बिमा बिफा बंस'नि हिनजाव हौवानि गेजेरावहाय जुदि माबाफोर समाज खान्थिनि बेरेखा गाज्रि जाथाय जानानै थाङोब्ला सानैबो आगरबादि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायो आरो सोरबा मानसियाहाय गाव गावनि बिमा बिफा बिबौ बिबैखौहाय बुयोब्ला एबा बु थारोब्ला आगर बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जोंहा सोरबाया मोसौ दानोब्ला एबा बुथारोब्ला बेबो आगरबादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायो आरो थैनाय मोसौ थैनाय मोसौनि थाखाय बुथारग्राखौ ओ जुरिमाना फोनांनो मोना आरो बिगुमायाबो मोसौनि बेसेनखौहाय लानो मोना बेबायदि मोनसे नियम दंमोन आरो जोंहा बे फोरखौहाय आगरबादनि सिङावहायव साजा होनाय जोमोन आरो खृषटान आरो मुसलमानफोरनि धोरोमनि मानसिजों सोरबा बर' समाजखान्थिनि बेरेखा एबा गाज्रि जाथाय जायोब्ला बेखौबो आगरबादजोंहाय उद्रायनां गौ होननानै समाजावहाय बजबना लानाय जोंहा खान्थि दंमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय बेफोरखौ जोङो आ थिखालावहाय नुनो मोननाय जालिया बेफोरबायदि खान्थिखौहाय जोंहा दा फंस्लद बाद बे बादनिफ्राय जोंहा बे बादखौ उद्रायनो थाखाय जोङो सि- नि बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायोमोन आरो बे बादाव गोग्लैनाय दायफोरानो जाबाय बिमा बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायैहाय जुदि गुबुन मानसिनि गेजेराव समाज- खान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जायोब्ला एबा हाबानि बैसो जानाय सोरबा सिख्ला आरो सेंग्राजों आथोनारि दाय जायोब्ला दायनिगिरियाहाय फंस्लद बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो जुदि सोरबा मानसियाहाय मोसौखौ बुनानै लान्जाय आइथिं सिफायोब्ला एबा दान- नानै गाराय खालामोब्ला फंस्लदबानि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन जोंहा गोदोनि दिनावहाय ओ दाउखि बाद बे बादनिफ्राय जोंहा मोनबा बोरलाजों उद्रायनांगौ जायो आरो दाउखि बादाव गोग्लैनाय दायफोरखौ उद्रायनो थाखाय जोङो मोनबा बोरलाखौ बहाय बाहायनाय जायो बर' कसारिनि मानसिफोराहाय सिगुन एबा मोसा जाखोन्दा गोथैनि बेदरखौहाय लाबोनानै जायोब्ला दाउखि बादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो अमा बोरमाखौहाय मोसौजों सोलायनानै बेदर जायोब्ला दाउखिबानि नेमजों उद- राय गारनांगौ जायोमोन गोदोनि दिनावहाय सोरनिबा खर'नि खानायखौहाय हनानै बेनि थाखाय फैसा लायोब्लाबो बे मान- सिया दाउखिबादनि गेजेरजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो जोङो खर'नि खानायखौ सिननानैबो खानायखौ सिननानै होनानैबो जोङो बेनि- फ्राय फैसा लानो मोनामोन खानायखौ जोङो ओरैनोसो सिननानै होनांगौमोन नङाब्ला जोंहा दाउखि बादनि ओ गेजेरावहाय जोंहा गोग्लैयोमोन आरो बे दायावहाय गोग्लैयोमोन जुदि सोरबा बर'आहाय हानि दो आइजें ना- बिगुरनि फालांगि खालामोब्लाबो दाउखि बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो खावालि बाद होनबा जोंहा बे बादखौ जोङो मोनथाम बोरलाजोंहाय उ रायनांगौ जायोमोन। सोरबाफोर जुदि मानसि गोथैजों गोथै बारियाव हरफानाय रां रुफा एबा मुवा बेसाद- बेसादफोरखौहाय लाबोनानै बाहायफैयोब्ला बेखौ खावालि बादनि गेजेरजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो ओ आरो सोरबा बर'आ मोसौ बायनानै बोसोरसे बिनि गेजेरावनो मुलाम्फा लानानैहाय जुदि फानहरफिनोब्ला बि मानसिया बे खान्थिजों उद्राय गारनां- गौ जायोमोन आरो ओ बिनिफ्राय जोंहा खौलोबोद बादाव दङ बे बादनिफ्राय जोङो उद्रायनो थाखाय बोरलानि नेम गैलाया बर'नि सोरबाफोर जुदि गुबुन मानसिखौ नं- नंखायखौनो रायखोमायोब्ला आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोरखौबाफोर खैफोदाव खोख्लैयोबा नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौहाय जोङो खौलोबोद बादनि नेमजोंहाय गेदेर दाय फोनांनाय जायोमोन आरो बे जोंहा गुबुनखौ रायखोमानाय मानाय बेफोरखौ बेहाय जोङो ओ बिदिखौ जोङो खोमोरनो थाखाय जोङो बिदिखौ होबथानो थाखाय जोङो खौलोबोद बादखौहाय जोंहा ओ दानानै होनाय जादों आरो दानिया आंनि बेफोर उद्रायनाय खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनांगौआ एसेनो- सै नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा?
औ आङो नोंथांजोंहाय ओ जों हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों आरो दा हान्था मेला होननानै बुंयोबाथ' जोङो मोनथिखायो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आंओ बुंनोसै गोदो गोदायहाय मा मा सुबुंफोरा हान्था मेला बा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद खस्थ' मोनोमोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला सुबुंफोरा थाबायनानैसो थांनोनो गोनां जायोमोन नङा होमबा आरो दा बेबाय- दि गोदोनि मानसिफोरा आरोबाव माखासे ओ राहाफोरबो दिहुननानै लायोमोन जेरैहाय थाबाय- नानै जोंथ' मोदोम गोजाबासो जेन'बा गाव हारसिंयैबासो जों थाबायनानै थांगोन जुदि जोंओ बबेबा दाबसे जायगायावहाय माबा मोनसे माल माथा लांओ दा नङा होमबा माल माथा लां फानोब्ला जोंहा मा जोङो थिखोनानै लांनो हाया बुरजा बुरजाखौ बिदिनि थाखायनो जोंङो मा खालामोमोन। जेरै बिदिन्थि महरै जेरै बालामा हामा ओनसोलफोरनि मानसि फोरा जेरैहाय मा खालामो उद गाद'खौ बाहायो नङा होमबा माल माथा रोगानो थाखाय। गिलिद गिलिद। बेसाद बुरजा बुरजाखौहाय मा बेफोरनि गेजेरजों आरो थांस' बेफोरबायदिनो माखासे। जोंनि गराइफोरजोंबो थाङो नङा होमबा गोजान गोजान जायगायाव थांनोबा गराइ बाहायनाय। जेन'बा आरो मा मैदेरफोर बेफोरबायदिखौसो बे थांयोमोन आरो बेबायदिजोंसो गोदोनि सु। सुबुंफोरा हान्थियोमोन नङा होमबा बे माखासे रोगाथाय। खालामनायावहाय आरो मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायावहाय बेखौहाय बाहायोमोन आरो नाथाय। जेन'बा आथिख। आथिखालावहाय जेनेबा बे दा साखा जेनेबा गारि मथर ओंखारनायजोंसो ओंखारनायनि थाखायसो जोंनि सुबुं। फोरा बेफोरनि फारसे मा मोनसे मोजांहाय थासारिया फैबाय नंआ होमबा। दा आरोबाव आंयो नोंथांजों होनगा जेन'बा ओ दा जोंना बेफोरबायदि जौगानाय लोगो लोगो गोबां। ओ मुलाम्फा जादों जेरै माखासे फालांगि खालामनाय बेफार फालांगि खालामनाय नङा होमबा ओ ओ। सोखाथाय राहाफोरावबो जेरै जोंहा मुलाम्फा जादों आरोबाव मा जेन'बा धा थांलाय फैलायावबो मा होनो सोखाथाय राहा होननानै बुंयोबा जों जेनबा माबा मोनसे लोमजायो साजायोब्ला जोङो मा। दसे समनि गेजेरावनो जोंयो मा बेखौ गारिजोंहाय मा जेखौहाय जोंयो। हस्पिटालावहाय जेरै अवान जिर' ओइट बे गारिनि गेजेरजोंबो जोंयो मा बेमारिखौहाय लांनो हायो दसे समनि गेजेरावनो। नंआ होमबा दा सासे मानसिया गोबां सिरियास जायोबा लोमजानानै गोग्लैना थायोब्ला। जोंयो बेखौहाय जुदि गारि मथर गैयामोनब्ला जों माजों लाबोगौमोन नंआ होमबा नोंथां। जों दा थेलाफोरजों लाब। लाबोनोबाबो उद गाद'फोर बा गराइफोरजों मैदेरफोरजों थिखोनानै लाबोनांगौबाबो जोंहा खस्थ' जायोमोन आरो। बिसोरबोथ' जेन'बा लासै लासैसो ओ फैखायो नंआ होमबा एथ'ग्राब मानि बि। बिसोंरजोंबोथ' जोङो लाबोनो हाखाया बेखौ मानसिखौ थि नांगौ मानांगौ खस्थ' मोनोमोन आरो नाथाय दा हान्थामेलाया दा जोंहा लासै लासै जौगाबोबाय बे थाखाय जोङो मा बेबायदि माखासे देहा फाहामनो थाखायबो जोङो दसे समनि गेजेरावनो जोंङो देहा सिबिथायखौ होनो हासै नङा होमबा बेफार फालांगि खालामनायावबोथ' जों गोबां मुलाम्फा जादों जेरैहाय दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम लांलाय लाबोलाय बेफोरावहाय जोंहा गोबां ओ मोजां जादों मुलाम्फा जादों नङा होमबा दा जोङो बे माखासे जोंहाथ' ओ लामाफोर दङ जेरै हा लामा आरो दै लामा अख्रां लामा नङा होमबा हा लामायाव खार जोंहा माखासे गारि मथर जेरै दा बे अट'फोर दङ जोंहा बास गारि जों बेफोर मा माखासे हा लामायाव खारो आरो साइकेलफोर बेफोरनो जोङो बेजों जोङो मा खालामनो हायो माखासे थासे ओ। जायगाफोराव जोङो बेफोरजोंनो थांनो हायो आरो जोङो गारि मथरजोंनो जोङो थांनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम दसेनो जों थांब्रब फैब्रब खालाम खालामनो हायो आरो दा आरोबाव जोङो माखासे रेल लामा रेल लामाजोंबो जोङो दावबायनो हायो रेल लामायानो जोंनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय मा होनो गासैनिबो ओ हान-हान्थामेलानिख्रुइ मा बेयो मोनसे साबसिन लामा होननानै बेखौ जों नो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेहाय थांलाय फैलाययनि राहायाबो जोबोद मोजां आरो बेहाय जों खम बेसेनावनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा? रेल लामानि लामाजोंसो जोंहा मा जायो खम बेसेनावनो जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय राहाया जोंहा साबसिन जायो आरो बेजों जों बेजों जों आरो रेल लामाज जोंबो जेरैहाय माल गारिफोरजोंहाय जेरै माल माथा ओम गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो बे रेल गारिनि गेजेरजोंहाय जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो। हा लामायावथ' जोंहा बेबायदिनो ट्राकफोरजोंहाय लाबोनो हायो मानसिनि थाखायबो जोङो मानसियाबो गांखो गाख नों थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा? आरो जोङो माखासे दै लामाजोंबो जोङो हान्थिनो हायो। नङा हमबा? आरो गोदोथ' बांसिनानो गोदोहाय बे समावहाय माखासे ओ इंराजफोराथ' जेरैहाय जोंनि दै लामा लामाजोंबो हान्थियोमोन नङा होमबा दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगासिम दै लामाजोंनो बिसोर लामा खालामनानै मा गुबुन गुबुन हादरमाफोरखौहाय नायहैयोमोन बा दावबायहैयोमोन बेबायदि आरो दै ला लामानि गेजेरजोंबो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो हायो नाथाय बे दै लामायावहाय जोंहा बांसिन खरसाखौ नाय नुनो मोनो आरो आरोबाव जोंहा मा अख्रां अख्रां मा जाहाजजोंबो थांनो हायो जेरै एर'प्लेन हेलिकप्टार बेफोरजों जोङो जायहा जेन'बा बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थानोब्ला गोजानथारब्ला जोङो बिराद सम नांगौ जायोना। जेरै रेल गारिफोरजों मथर गारिफोरजों जोङो मा दसे समनि गेजेरावनो जोङो मा एर'प्लेनफोरजों जों सहैनो हायो आरो दा जोंनि गेजेरावहाय हान्था मेलाया ओरैबायदि मोनसे मोजां जानानै फैबाय जौगा थाखोनि जानानै फैबाय जोङो मा दसे समनि गेजेराव गेजेरावनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनायनि राहाया गोरलै जानानै फैबाय आरो दा जोङो हान्थाामेला होनना बुङोब्ला बेखौनो जोङो मोनथिनो हायो जे गोदोहाय जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जायोमोन नाथाय दा जोंहा मोजां थासारियाव फैबाय आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा दा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। दोन्थ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ दे।